नोंथांना
औ
नोंथाङा मा खालामदों?
ओ आङो दङ दे जिरायनानै
उम नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे
जों बिदिब्ला मोनसे आयदानि बागै सावरायनि
औ
बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु
औ बैसागु
बैसागुआ जाबाय बरनि मोनसे दोहोरोम
औ
जेरै बैसागु बोथोराव जों गासैबो बर'हारियानो बा बर' सुबुङानो जों बैसागुखौ जयै फालियो। जेरै- सेंग्रा, सिख्ला बोराय बुरै गथ'गथाइ गासिबो ज जानानै जों बैसागुखौ फालियो।
फालिनाय जायो ओं
बा जों मोसायो रंजायो। ज'जानानै बैसागु बुङोब्ला जोङो बैसागुखौ जों बरआव स्नि सान फालिनाय जायो आरो।
औ
सानसेहा जाहैबाय मोसौ थुखैनाय
औ
आरो नेक्स दिना जाहैबाय जोंनि बे फुजा होनाय। एबा मान सनमान लालायनाय गिदिरखौ मान खालामनाय मान होनोनाय उन्दै खौ
फोर सासस्रिनाय उम
स्रिनाय बेफोरबायदि फालियो आरो बैसागुआ
औ
बिदिनो मान लालायो रंजायो आरो गावबा गावनि नखराव फुजा होयो।
औ
फुजा होनायजों लोगोसे बिदिनो
औ
ज ज जालाय जानानै बिदिनो लावखार ओंखामबो जालाय लायो। गुबुननि नखराव थाङो बेबायदिनो नेक्स्ट दिना आरो जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो मोसानो ओंखारबोयो ज ज जानानै बैसागु मागिनो थाङो
औ औ
बैसागु मागियो गासिबो ज जयै आरो जि सानखा जिन जि सान जों मोसानानै रंजाबोदों मोसाबोदों बेखिनि सानखौ बारहोखांनानै
औ
जोङो जमायै लावखार ओंखाम जायो जमा लोगो गोनांनानै
मोसानो रंजानानै जोबथा सानाव जों
जोबथा सानावहाय जोङो लावखार सान जायो आरो जों ज जयैनो।
बैसागु सैत्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ जों थुखैनायबो जायो। बेदिनखालि मोसौखौ उदां हगारनाय जायो दायो आरोना
अ उदग्रानिजों जाहाथे जेरैजों हाग्राबारि बेफोराव मोसौफोरा थाङोबा जाहाथे मैहुर मोसाफोरा मोसौफोरखौ जेबो दा खालामथों होननानै बेफोरो नेमखौ फालिनाय जायो जों बरफोरा होम बेफोरबायादिनो बैसागु हौवा
बैसागु बैसागु बोथोर होनोब्ला जों बयबो रंजायो खुसि जयै मोसायो आरोना बयबो बिदिनो
रावबो रावजोंबो माने बिदि गैया जेन मिलायलायनानै थायो हिंसा हिंसि गैया मिलायलायनानै थायो। रंजा खुसियै थायो। आरो गावबा गावनि गोसोनि खोथाखौबो फोरमायलायो। बास बि
औ। जोङो बैसागु होनोब्ला मोनसे बर'फोरनि धोरोम बैसागु बोथोर होनोब्ला जों बयबो रंजायो खुसियै मोसायो आरो बिदिनो आबै आबौमोनखौ जोङो खुलुमो बोर लायो।
औ सनमान
सनमान लायो।
गिदिर मानसिखौहाय जोङो मान खालामो।
औ औ।
उम।
बेबायदिनो आरो ना जोङो बैसागु बिदिनो फालियो।
औ।
बैसागु
जों बर'नि नेमखान्थि बादिब्ला जों बैसागुखौ सातदिन फालिनाय जायो आरो। औ जेरै बैसागुनि सानसे सिगांबो जेनेबा जोङो गोखा गोखै मैगं
औ औ।
बायदिसिना मैगं बिदिनो गोखा गोखैदि मैगं बुथुमनानै जों जायो जाहाथे बे मेगंखौ जायोबा जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजा र जायाथों होन्नानै जायो। मानो होनोबा आगोलनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना बेफोरखौ फोरमायनानै गालांनायलाय जोङो बेफोरखौ नेम फालियो जों मैगं गोखा गोखै खानानै संनानै जायो। जाहाथे जोंनि बेमार आजार जाहा जानाङाथो होन्नानै
ओं बिदि नेम खान्थि फालिनाय जायो आरो ना।
बर'फोरा औ औ।
ओम।
आरो मोसौफोरखो आरो जोङो थुखैयो जेरै जोङो दैमायाव लाङो लांनानै मोसौफोरखौ थुखैयो।
औ बे ओम मोसौ थुखैनायनि सिगां जोङो मोसौनो हांगार हांगारनिबो फोथा फोन्नाय जायो आरोना।
औ औ औ ।
होनाय जायो। एबा हांगार मोनाबा जोङो बे दारि टर्सनि बेटारिनि माबाजोबो हांगार।
औ औ औ बेजोंबो फोननाय जायो।
जोङो बैसागुनि सानसे सिगां जोङो बिफोरबायदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो हाग्रा बंग्रानि उम जिखिनि माने मोसौ थुखैनायाव नांगौ बिखिनि बेसादखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोखा
औ जेरै।
जेरै जोङो हालदै।
औ। हालदै।
फान्थाव बायदि बायदिखौ जोङो नांगोखिनिखौ बुथुमनानै लायो।
उम। दिगनिटि ना मा होनो बियो। दंफां नामा अ ‌आरोना जों। मोसौखौ आरो इदिनो न। जोङो मालाफोर बानायनानै मालाफोर सुनानै। मोसौवाव गानहोयो न'आवबो गानहोनाय जायो आरोना।
आफा बोराइ बाथौनोबो गानहोयो।
औ
आगोलनि नेमखान्थिबो आगोलनि नेमखान्थि बादियैनो जों सोलिबोयो आरो।
औ।
नोंथार माबाफोर बुंबावोमो।
उम सिगांनि माने गोदो गोदायनि आबैफोरा बिदिनो नेमखौ फालिबोनायखाय दा जोंबो इदिनो फालिबोनाय जायो आरोना।
जों बर'फोर जेनेबा बैसागु बोथोराव जों बिदिनो दखना गोमो आरनाइ फालि। गोथां फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा गाननानै बि बिदिनो हिनजावसाफोरहाय सिख्लाफोरहाय बेफोरबायदि गाननानै जों मोस मोसानो ओंखारबोयो आरो सेंग्राफोरनि मादाव गामसा
गोथां गामसा उम।
बेफोरबादि लानानै जोङो। मोसानो थाखाय ओंखारबोयो आरो माने बरफोरनि नेमखान्थि
बियो आरो बर'नि मोनसे ओं। औ धोरोमारि।
बर'नि नेमखान
नेमखान्थि औ।
जों बिदिनो बैसागु अ जोङो मालायनि नख'र नख'र बोसोरजों खेबसे रंजानाय नालाय जों बिनिखायनो मालायनि जों मागि हैयो।
औ।
जा जि जाय जि हरो जाय जि गोसो हरो बेखौनो जोङो लानानै फैयो।
औ। ओ बिथांमोना बिदि मोसानायाव दाबियो नामा?
ओ जोहौ जोंनो बेफोरबायदि गैया आरो नोंथां। बिफोरबादि दामि नाय गैया। उम माने जाय नख'रा जि हरो
औ।
जों बेखौनो मानिनानै
लायो औ।
नोंथांमोननिखि मा? बोरै फालियो बा बिदिनो बैसागुखौ
अ जोंना औ हागोन दे औ जोंनाबो बि बिदिनो ओ मा होनो मोसौ थुखैनायनि सिगां जोंबो इदिनो हरनि ओ फुङावनो थाब सिखारनानै जोङो इदिनो ओ ओ माला सुनो थाखाय जोङो थाब। सिखारनानै जेनबा मोसौफोरखौ थुखैनानै औ सिखारनानै जों माला सुनो थाखाय थाब सिखारनानै जों माला सुनो औ मा होनो ओ थायारि लाबाय।
जेरै जोङो जगार लाबाय जेरै लाव फान्थाव बिफोरखौ जोङोहाय माने मोसौखौ थुखैनानै माबा खानो थाखाय औ।
ओ जोंना समा थाब बार माने बारलाङा ओंखायनो। जोङो इदिनो थाब सिखारनानै ओ इदि ओ माला सुनो थाखाय इफोरखौ ओ
जों थाब सिखारनानै बेफोरबादि थाब मावनाय जायो आरो खामानिखो ।
ओ जाहाथे जोङो ओ जों ओ इस समखौ हगारा आरो ना थाबनो
जाहाथे ओरैनो थांगारा जोंनि
ओं थांगारा जोंनिखि इदिनो ओ एक तारिगाव जोङो मोसाया आरोना दुइ तारिग बायसो मोसायो जोङो।
औ
ओं
माने दुइ तारिकनिफाय स्टार्ट माने दुइ तारिकनि बे जोङो सुरु खा
सुरु खालामो ओ औ सुरु खामो मानो बा एक तारिगाव जोङो ओ इदिनो बाथौफोर इदिनो थगि सगि होयोना जोङो ओमफाय गिदिरफोर फोरखौ बोर लायो गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो जोङो इयावनो जोङो ओ आरो न'खरजो जोङो सम हगारो एक थारिखाव बेनि थाखायनो जोङो एकथारि मोसाया आरोना जोङो दुइ तारिखनिफाय मोसायो आरो
थारिखनिफाय जोङो ओंखारफैयो आरोना नोंसोर
ओंखारो मोसायो ओं
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय दोनथनोसै
औ दे औ जागोन दे ओं दे।